हेल'
खोनादों ना औ मा खालामगासिनो दं नोंथां
आङो दङ ओरैनो
आं
औ
ओं फ्रिब्ला नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सुंद'यै सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन साव सावरायजागोन ना नोंथां?
औ औ सावरायजागोन दे आं फ्रियानोथ'यो दा।
औ होनबा आं आयदाखौ फोरमायनानै होनि नोंथां
अ अ
जितु दा जोंना दैबाना जागासिनो नंङा होमबा
औ
बे बे दैबानानि सायाव एसे सावरायनोसै नोंथांजों
औ औ सावरायजायो दे
एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां दा दैबानाया जिहेथु गामि ओनसोल फोराव माबायदि आरो टाउन ओनसोलफोराव माबायदि खहा बेनि सहा बेनि माखासे मुलाम्फाफोरखौ एसे
औ औ औ दैबाना होनबाथ' दा माने बिराद सिजोन आरोना दैबानाया माने दाबायदि टाइमाव बांसिन दै बाना जानायखौ जों नुनो मोनो आरो माने मा होनगोन दाबायदि गोलोम बोथोर बा जुलाइ जुन जुलाइफोराव माने बांसिन बेबायदि ओ दैबानाया बांसिन जायो आरोना बांसिन न अखा हायो नालाय बेबायदि औ जों थ' दा ओ माबायाव नु निउसफ्रावबो नुगासिनो आरोना ओ गोबां जायगायावनो माने दैबाना जागासिनो। बे जोंङो दाख्लिसो निउसाव मोनदोंमोन आरो ना माबायाव ओ माबायाव अरुणाचलाव माने गोबां दैबाना जानानै माने मोनसे गामि दखल गामिखौ माने फुरा ओ लोमजोबनायखौ नुनो मोनदों आरो ना लोम बे बे लोमनायजों माने गोबां मानसिफोर गोबां सुबुंफोर जिउ खहा जानायखौ नुनो मोनदों आरो ओ ओ बेजों माने गोबां ओ मानसिफोरल' नंङा बा सुबुंफोरल' नंङा बे ओ माने ओ ओ आबाद जिब जुनार बिफां लाइफां माने गोबां फारसेनिफ्राय खहा जायो आरो ना।
औ नंगौ नों
औ औ बे ओ बेबायदिनो माने बेयावल' नंङा बिथि ओ जोंनि ओ बे माने गुवाहाटिफोरावबो माने जाबाय थायो आरोना बे गुवाहाटियाव जानायाथ' जेनेबा जोंङो माबानि थाखाय खाय नंङा जेनेबा दैमा बा माबानि थाखाय नंङा बियो ओ जोंना दा गुवाहाटि बायदि सोहोराव माने बांद्राय
बांद्राय माबा जानानै माने ओ मानसिफोर बांद्राय जानानै मानसिफोरा माने खाथि खाथि न' लुबाय जायगा गैला ओमफ्राय लामाफोरखौबो माने ओ गासैथिंबो माने जेथिंबो लामा जेथिंबो न' जाजोबनानै माने दै-दैफोरा अखा हायोब्ला थांनो लामा गैयि जानानै माने ओ एसे अखा हायोब्लानो माने दैबाना जानायखौ नुनो मोनो आरो ना बैयावबो माने औ बैयावबो माने गोबां ओ सुबुंफोरा माने ओ नोगोरारियानो जाबा ओ बेयाव थानाय सुबुंफोरा माने गोबां ओ ख ओ माने खस्थ' सहायनांगौ जायो आरो ना माने जे-जेनेबा दैलि लाइफाव नोंङो माब्लाबा सोरबा स्कुलाव थांनाय सोरबा अफिसाव थांनाय औ सोरबा माबा मोनसे खामानियाव थांनो थाखाय माने जोब ओ माने ओ थांनो थाखाय नोंङो लामायाथिं माने माबायदि थांगोन जेनेबा दैया बुंजोबनानै थायो ओमफ्राय थांनो थाखाय माने खस्थ' जायो आरो ना बेबायदिनो जोंङो दाख्लैसो माने बेबायदि जाथाय नुनो मोनदों आरो ना ओ बारा बांद्राय गोबाव जायाखै बे गुवा खथियावनो जादों आरो ना बां एसे एसे अखा हानायावनो माने दैया बुंजोबनानै ओ लामाया माने बुंजोबनानै एदमबारे मानसिफोरा थांनो जायगा गैया जादों ओमफ्राय बेबायदि ड्रेननि जिं जिं थिं जाय मानसिफ्रा थाबायनायाव माने मानसिनि जिउ खहा जानायखौ नुनो मोनदों आरो ना बेबायदिनो माने दैबाना फैयोबा बि बेनिखौथ' जेनेबा दैबाना बुङला थेवबाबो माने दै बानायानो जेनेबा थेवबाबो एसे मानसिफोर बानायनाय एसे होननांसिगोन आरो ना बेखो। ओमफ्राय बे बै बे आरो एसे आलदा होनबाबो माने जों दा गामिफ्राव फैनाय दै बानाया एसे आलदा आरोना बेयाव माने जोंङो बांसिन खहा जानायखौ नुनो मोनो जेनेबा ओ मानसिफोरनि जिउ ओ मानसिफोरनि जिउ खहा जायो गोबां मानसि ओ न'खरफ्रा गावनि ओ न'खरनि मानसिफोरखौ खोमानांगौ जायो बा गावनि न' न' बां ओ आबाद ओ जिब जुनार बिफां लाइफां माने गासिखौबो खोमानो गोनां जायो आरोना बेबायदियाव माने गोबां खहा जायो।
ओ दैबानानिफ्रायथ' बांद्राय बिदि। आङो माने मा होनगोखौ मुलाम्फा जायो होननानै साना बा ओ माथ्र' माबानिफ्राय दैबानानिफ्राय फैनाय फैनाय बे म फुलुं हा थालांनाय। फोर एसे आबादनि थाखाय उनफोराव इसे माबा जायो आरो। ना मोजां जायो आरो जाय आबादनि थाखाय माने एसे। हासार बायदि जायो आरो खिन्थु माने दैबाना फैयोबा बांसिनानो माने। जोंनि सुबुं माहारिनि थाखाय माने माने गोबां खहा गोनां आरोना औ
नोंथाङाबो बुंदो एसे
नोंगौ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जेनेबा दै बानाया जोंनि गामि ओनसोलाव माखासे मुलाम्फाबो लाबोयो बा माखासे खहाबो लाबोयो आंबो बेखौनो नुहुरो जेनेबा ओ बुंनो थाङोब्ला आबादनि बिथिंनि थाखाय जोंना बे जिहेतु नोंथाङा दानिसो बुंलांदों फु फुलुं फैयो फ'लब जि बे फैयोब्ला माने हासार फैयो जोंनि आबाद फोथारफोरा मोजां जायो जुदि बे फैयोब्ला बेनि सोलाय बालाफोरा बुसोमफैयोबा बालाफोर फैयोब्ला बियो जोंनि आबादनि थाखाय खहा गोनां मानो होनबा आबाद दा फैब्लाथ' जेनेबा जोंना माइखौ लोंफैजोबो माइ गायखानायफोरबा माइआ लोंफैजोबो। बा गायनाय नङाबाबो दुब्लिफोरखौ लोमफैबा जों बेयाव आबाद मावोब्ला बारा मोजां जानायखौ नुनो मोना। बेनो बेयोनि थाखाय माने फुलुंफैयोब्ला मोजां। ओमफ्राय बुंनो थाङोब्ला मोजांखौ नायोब्ला जोङो जोंनि जेनेबा आबहावा खौ नायोब्ला मोजां आरोना। जेराव ओ जेनेबा बारजों गोबां मिथिस' मोनै बा मिथिनो बिदिनो गुफुंनाय बाला हाद्रिफोर बेरथिंलाबायो नङा होमबा बेफोरो अ अखा हायोब्ला एसे माने बुसोमजानाय एसे खमायनायखौ जों नुनो मोनो। बेनि उनाव आरो जेनेबा आबादफोरावनो आबाद फोथारफोरावनो नांगौ बिबांनि जेनेबा अखा फोर हायोब्ला मोजां जेराव माइ गायनो बा जों माबा मैगं बायदिसिना आबाद खिथिफोर मावनो थाखाय ओमफाय नांगौ बिबांनि हानाया मोजां नाथाय बांद्राय बिदि बाना जानाया। खहा गोनां आरो आरो औ जुदि खहाखौ साननानै नायोब्ला बिदिनो नोंगौ नोंथां होननाय बायदिनो जिउ। जेनेबा न' बां बुखारलाङो सोरनिखौबा बिदिनो। फुख्रिफोरावबो जेनेबा ना हगारनायफोरखौ। बिनो दैबाना जायोब्ला सोरनि सोरबा सोरनिबा फुख्रिफोरखौ बुस्रोमलाङो। बिदिनो नाफोरा बाहेर जालाङो बेफोरो खहा गोनां। ओमफ्राय न' बां बिदिनो सोरनिबा न' बांखौ बु बुखारलांगोन बिदिनो न' बां सिंफ्राव दै हाबगोन गोबां बिदिनो प्रब्लेम जायो आरो ओमफ्राय आरो ओ मा होनबावनो हेल्थनि हेल्थनि सायावबो माखासे दैबाना फैयोब्ला जोङो माखासे देहा सावस्रिफोरखौबो गाज्रि जानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा। बेयाव बबे बबेनिफ्राय बोहैबोगोन लेथ्रा दै मोजां दै फैनानै माने जोङो बेखौनो जुदि गासोमबाय थानो गोनां जायोबा बेफोराव जोंना खहा जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां आरो लोंनाय लोंनाय दैफोरावबो सोरनाबा बिदिनो जेनेबा दैखरनि दै लोंनाय जायो नङा होमबा बेफोरा गारजि दैफोरा फैनानै जुदि दैखर सिंफ्राव हाबोबा बे फोरावबो जोंनि माखासे देहायारि खहा जानायफोरखौ आङो नुहरो आरो नोंथां
औ औ नंगौ आरो बे ओ दैबाना जायोबा माने बांसिनथ' जोङो गामि एरियाव जानाय नुयोना ओबे गामि औ गामि एरियायाव जायो ओ जानायफोराव माने न'खरफोराव जायफोरनि न'खराव जेनेबा फरायनाय फरायसाफोर दङ बैफोरनि न'खरफोराव माने। दैबानाया जायोब्ला आरो ना ओ माने लोमसावोब्ला बै फरायसाफोरनि माने ओ एसे लाइफाव माने ओ ओ माबा गोलैयो आरो ना गोहोम गोलैयो मानो होनबा बे दैबानाया जुदि ओ बे फरायसाफोरनि जेनेबा न'खराव ओ जुदि लोमसावोबा बा न'खौ बुखारनानै लाङोबा बेनि बिजाबफोरा बा बिनि गोबां माने गोनां ओ डकुमेन्टस फोरा माने ओ खायसे गोमानायखौबो नुनो मोनदो आरो जोङो बेबायदि जाथाय जानायखौ आों गोबां निउसफोराव मोनबाय थायो जोङो माने बिजाबफोरा सिजोबलांनाय बा बोहैलांनाय बा बिदि गोनां ओ डकुमेन्टसफोरा बा फरायनायनि बा ओ स्कुलनि खायसे गोनां डक कुमेन्टसफोरा माने बिदि बोहैलांनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना बेबायदियाव माने नायोब्ला गोबां खहा जायो आरो औ ओमफ्राय बे ओ औ
बुंलाय नोंथां
बे टाउन एरियायाव थानाय जोङो दा बुंनो हायो जेनेबा बेबायदि टाउनाव जेनेबा अखा हानायनि थाखाय जि माबा जायो दै जायो बेबायदियावबो माने जोङो ओ गोबां खहा जानायखौ नुनो मोनो आरो ना माने नो बे ओ मानसिफोरा थांलाय फैलाय खामनायाव माने सोरबाथ' ओम एमारजेन्सिफोर थायोना जेनेबा बा सोरबा लोमजाब्र बाय बा बेमार जाब्रबबाय बेबायदियाव माने मेडिकेलाव थांनांगौ बा माने जोङो थांनो हाया बेयावनो माने जों ओ सोरखौबा खोमानांगौबो जानो हानाय बेबायदि माने जाथाय जायो आरो ना बेबायदि दै ओ जायोबाथाय
औ नोंगौ बेफोरबायदि गोबां जाथायजों जोङो मोगा मोगि जानाय खौ नुबोदों नोंगौ जायो। जेराव लामाफोर बा गोजान लामा हान्थिनायफोराव एसे प्रब्लेम जानायखौ नुनो मोनो दैबाना जायोब्ला जिहेथु ओ जो थिं दाख्लै बावैसो जोंनिथिं निउसाव नुखादों जानांगौ। जे सिमान सापरि दालां बायनाय बा बेयावथ' ओ सप तासे सा बिदिनो गोबां सानानो बे लामाया बन्द' जादों थांलाय फैलाय बेयाव माने बेफार फालांगिफोरावबो गोहोम खोख्लैयो आरोना बेफोरो औ हान्थिनाय बा अबावबा सोरबा आलासि जाहैदोंमोनबाबो बेयाव फासिनानै थाहैनाय बेफोरबाय दि गोबां जाथाय जाफ्लेबाय थायो आरोना बे दैबानानि थाखायनो
औ सोरबा ओ इगजामफोर थाबाबो बा आनजादफोर थायोब्लाबो माने बे लामाजों थांनो हाया जाहैयो बेबायदि गोबां जाथाय जायो आरो ना थांलाय फैलायाव माने ओ गोबां बि लामाफोरनि थाखाय बा दैबानानि थाखाय माने खायसे लामायाथ' जेनेबा जोङो दालांफोर बारनानै फैनांगौ जायो बा दै दैमाफोरखौ बारनानै फैनांगौ जायो बेबायदियाव माने जोङो सोरनियाबा आनजादफोर थायोब्ला बा सोर माबा मोनसे खामानि थायोब्ला माने बे खामानिफोरखौ जों मावफुंनो हाया जायो आरो ना।
औ नोंगौ
औ औ बेबायदिनो माने गोबां खहा जानायखौ जों नुनो मोनो आरो बांसिनानो आंथ' नुहुरनाय माने माने दैबानानिफ्राय गोबां खहा जानायखौ नुनो मोनदों आरो
नोंगौ नोंथां खहायानो बांसिन होननानै जों बुंनो हायो जेराव ओ बे आ फारफ्रोम बिथिंनिफ्रायनो लायोब्ला जेनेबा हा खुरखानायानो होन दैनि बेलायावनो देहानि बेलायाव बेफार फालांगिनि बेलायावनो होन माने खहाखौ बांसिन नुनो मोनो आरो नाथाय मोनसेल' मोजां होनोब्ला आबादनि था
औ औ औ नंगौ औ ओमबा जोंहा बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा? दिनैनि अ औ औ